बिथाङासो थैयो नामा?
औ नोंथां आं माने फ्रियानो दं ओरैनो जास्ट माने जिरायनानैसो दं आङो।
आदसा होबालाय बिथांजों आं दसे सम रायजलायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा माने जास्ट ओरैनो सिखारनानै दसे सम माने लालाम एक्सारसाइस खालामनानै ओरैनोसो जिरायनाय नं दा नोंथाङाबा आंजों मा टपिक बा मा खोथायाव सावरायनो सानदों एसे फोरमायना हरबा मोजां जागोन आरो
आं मोनायनो नोंथां जों एसे ओ टपि लानानै फैनायानो जादों जोङो जामबुं जामबुंनि खोथायाव सावरायनो सानो आं बिथांखौ जाहाथे जों दं जों मा खालायनो हायोबा जों जामबुआ मायाव सोलियोबा जोङो जाम्बाखौ बोरै बाहायोबा जोंनि थाखाय मोजां बाफोर बेफोरनि खोथायाव सावरायनो सानदों आं बिथांजों।
औ औ औ। दा नोंथाङा माने जामबुंनि बिसय मान ना गोदो जों बो बोरै जामबुं गैयामोन दानि जुगाव बोरै जामबुं जाखो? बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन ना आं फोरमायना होनांगौ नोंथां?
आं बिथांनिसिम फोरमायग्रोनोसै खोम ना।
औ औ जागोन दे औ।
जोंनाथ' माने जों समनिबो आखाइ बा जोङो गेदेर उन्दैजों आखाइ आखाइफोराव नुखायो जों जामबुं लानाय। बा सोरनाबा दामि जागोन सोरनाबा खम दामि जागोन। हेलौ।
एबार खोनाबाय।
औ दासो खोनादों औ औ।
हेल'
औ नोंथांङा नो खोनादों बुंलाय।
माने जों जामबुंखौथ' उन्दै गेदेर समनिबो आखाइ नुखायो नालाय। दाथ' जामबुं होनोबा जोङो म ओ मबाइल होनो आरो जों ओरैनो बासो दा बे आं जि जामुंनि खोथा बुंनो सानदों बेयो जाहैबाय जोङो जानबुंखौसो बोरै बाहायोबा मोजां जानो थाखाय आं बेफोरखौसो एसे फंनैसो बुंनो सानदों। ओ जों माने जामुंखौ मोजांनि थाखाय बाहायबा जोंनि थाखाय मोजां मानो होनबा जोङो हमनानै ला नोङो मालाबा जोङो मिथियै बुस्थुखौ जोङो मिथिनो हायो बेनि थाखाय जों बाहायनांगौ बा जों अनलाइन क्लास बा जोङो ओ जोङो अनलाइन प्रजेक्ट बा जोङो अनलाइन अनलाइननि थाखाय जोङो मोनसे बिजनेसफोरनि थाखाय जों बाहायनांगौ जाहाथे जोङो मबाइलफोराव जोङो गेम गेलेनानै बा इन्स्टाग्राम इयउटुब बेफोरखौ नायनानै जों टाइमखौ नस्थ' खालायनो नाङा। जाहाथे जोङो मोजाङै जोङो मबाइलखौ बाहायनांगौ आरो जों मल बाहायबा मा जायो ओमबा जों बांसिन जोङो नलेज मोनो जाहाथे जोङो मिथिखौ बो मिथिनो हायो आरो जोंनि जों जेखौ मिथिया जों बेखौ गुगोलस खालामनानै जों सार्च खालामनो हायो। बा जोङो बिदिनो गोबां बायदिसिना जोङो गोनां गोनां खामानिखौ जों खालामनो हायो आरो बिदिनो जोङो मबाइल फोरावहाय भिडिअफोर नायनो हायो जाहाथे जोङो ओ जायगाफोरनि बा जानाय लोंनायनि बा जों जेखौ मिथिया बिनि बेखौ जोङो नुनो होायो मबाइलाव जोङो सार्च खालामनानै आरो जोङो मानसिफोरजों जों रायलायनो हायो बेखौथ' मिथिखायो सबबो जों भिदिअ कल खालामनो हायो जों गोजानाव थानाय मानसिनो जोङो भिडिअ कल खालामनो हायो बा फन खालामनानै जों खौरांफोरखौ लानो हायो। बा माब्रै जादों मा जादों होननानै जों खौरांफोरखौ मिथिनो हायो बेफोरनि थाखाय जों मलखौ बांसिन बाहायो आरो जोंथ' मबाइलखौ बायनायनि जाहोना जाबाय जोङो गोजानाव थानाय सुबुंफोरजों रायलायनो बा सोरबा सुबुंजों जों ओरैनो खामानियाव थानाय बा खामानि मावनो थाखाय जोङो रायलायो होननानै। बे जों मिथिखायो बरनायो बेनि गेजेरावनो माब्ला नोङो मालाबा समाव फन रायलायनो सोलाबा बाबो मेसेज हरनानै दोननानै दोननो हायो एबा जोङो मबाइलाव जोङो माबा मोनसे गोनां खा मेसेजफोरखौ जों फरवार्ड खालामनो हायो बा जिमेलफोराव जोङो नटिसफोर फैयो बा जोंनि एप्लिकेसनफोर जोङो नुनो मोनो बेफोरनाव जोङो बे जिमेल बा जोङो मेसेजाव नुनो मोनो जे जोंनाहाय स्तेटास फोरा आपडेट जादों ना जायाखै बा जोंनि खामानि फोरा जादोंना जायाखै जों मिथिनो हायो बेनि गेजेरावनो जोङो आरो बेंकआवबो जों थांबाबो जोङो मबाइल मबाइलाव जोङो अटि पाइ फैयो बा जों मबाइलजोंनो जों फैसा ट्रन्सफारफोर खालामनो हायो जेरै गुगोल पे पेटिएम बायदि बायदि जोङो माने नांगौ खिनिखौ फैसाखौ हरनो बाहायो फैसा बिहरनोबो हायो जाहाथे जोंनि एकाउन्टजों जोङो सालायनो हायो आरो जों माबा मोनसे नांगौबाबो जों दखानफोराव स्केन बा जों फन नाम्बारफोराव हरनो हायो एकाउन्ट नाम्बारफोराव फैसा हरनो हायो बेफोरबायदि गोबां गोबां सु बिदा दं आरो जेरै जोङो मबाइलजों जोङो भिडिअ कल नायनो हायो जों बिदिअ कल नायनानै जोङो ओ गोजानाव थानाय सुबुंजों जों ओ मोखांजों मोखां नायलनानै बा जों मोखांजों मोखां दिनो थानानै रायलायलायनो हायो आरो। ओ बिदिनो गोबां सुबिदा दङ जेरै हमना ला ओ मबाइलजों जों मबाइल जोङो माने मबाइलाव जोङो गेमफोरबो गेलेनो हायो बा जोङो अनलाइन क्लास बेखौथ' आं एसे सिगां बुंनो हाबाय जों जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरा एबा गिदिर उन्दै जों माने गावनि फरायनो फरायनायनि थाखाय जोङो अनलाइन क्लासबो लानो हायो जेरै बेयाव बेयावनो जों गोबां माने मिथिनो हायो आरो बिदिनो मबाइला माने जोङो बे टावार गैयाबा सोलिया मानो होनोबा जेराव टावार थायो बेयावसो महला सोलियो आरो मबाइलखौ जों टावार नङाबा जों सालायनो हाया मानो होनबा बेयाव जोङो नेटवर्क मोनो नालाय बेनि सायाव जोङो डाटाफोर बा बे गुगोलफोर सार्च खालामनो हायो बा इउटुबफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां खामानियाव सोलियो जोंनिफ्राय बिथाङा बे जेराव खम खामानिफोरनि सायाव जेराव फुलि बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होबा आंबो गोजोननाय मोनगौमोन नोंथांनिसिम।
औ जामबुंखौ जों मा मायाव बाहायनाय ना नोंथां दा जोंनाथ' जामबुं
औ
जामबुं जाबाय थेलिफन होननानै जों मिथियो जामुं खौ जों जेनेबा जों नों थाङा जेनेबा बेलेगाव थांबाय आं बेलेगाव थाबाय न'खरनि मानसिया जेनेबा कल खालाम थायसे होलायनानै जोङो जा बे जामबुं होननाय जोङो
औ बिथांनि आवस खोनायासै आङो।
औ
बेलेग बेलेग खालामलांगासिनो दं दा हेलौ खोनादों नोंथां?
औ दासो खोनादों औ नोंथां खोनाबाय। हेल'।
हेल'।
औ दाखलिोससे खोनाफैदों बिथांनि बिथांनि नेटवरकआ एसे गाज्रि नथाय
अ अ अ अ औ दा खोनाबाय ना नोंथां?
औ दा खोनाबाय।
औ दा नोंथा नोंथाङा थाबायदों नामा एसे दा थाबायनायनि आवास फैगासिनो दंदों
औ दा आं फुंनि नालाय थाबायदों एसे
औ दा जों नोंथाङानो बुंखाबाय माने ओ जामबुं बुस्थुआ मोजांबो गाज्रिबो जों माने बुहुत रोखोमाव जोंखौ बाहायनो हायो जों दा गाज्रियाव बाहायनो हायो आरो जों मोजाङाव बाहायनो हायो मोजांबासो मोजां जेनेबा गार गाज्रियाव बाहायबथ' गाज्रि थांबाय जेनेबा नोंथाङा दसे समावनो बुंबाय जे अनलाइ क्लास आजिखालि जोङो न'आव थानानैबो जों अनलाइन क्लास बा जोङो टिउसन बायदि लानो हायोबा जों बुहुत खामानियावनो जों बायनो हासै जों दा टाउन सहर बायदिसिना थांनानै जोङो माबा खालामोब्ला जों गोदो मामोन ओ गुगोल पे होननायखौथ' नोंथाङा मिथिखागोन दसे समावनो थाङा बुं बुंखादों गुगोल पे होननाय लोगो उम नै रसा होननानै जाबाय जायाबो जों फैफिनबाय दानि जुगाव मा गुगोल पे ओंखारनानै आरो बिदि इन्टारनेटनि समखार आरो मा खनसे हेलौ आंनो फैसा नांगौ होनबानो दानि जुगाव माने ओ फैसानि बेब'स्थाखौ जोङो सोना हरनो हासै लोगो लोगो गावनो औ दा बुहुद रोखोमनि बिदिनो जानबुं होननायाबो माने ओ
गाज्रिबो जानो हमदों जामबुं ओंखारनानै गथ' उन्दै उन्दैफ्रा माने मा होनो लेखा फरायनो गोसो जायाबा लेखा फराया गेमावनो नांथाबना थायो माने जामुं बुस्थुवा माने ओरैबायदि मोजांबो मोजाङाव मोजां सोलियो ओ हेल्पबो खालामो बा ओ गाज्रि खालामनायावबो बुहुत गाज्रि खालामखायो माने मा होनो मुहिनि माने बेयाव माने नांथाबना थाबा माने बुहुत नोङो नांथाबबाय थायो गाज्रिबो खालामो मोजांबो खालामो आरो जों माने जामबुं बुस्थुखौ माने बुहुद जेनेबा गोदोनि दिनावथ' जोङो
मा होनो जानबुंखौ जों जेनेबा सिम ना सिम मोनाबा जोङो इन्टारनेट सोलिनो हाया फन रायलायनो हाया अखल जोङो बायदिसिनाल' नायनो हायो दा जोङो औ सिम गैयाबाबो जोङो मबाइलखौल' नायनो हायो मबाइल गैयाबा जों सिम थाबा जेरावबो सोलिया सिम थानानै जेबो गैया जायोदि आरो सिम थानानै मबाइल था थानानै जों रिसार्च सोनो हायाबा जों जेबोखौ जेबोखौनो जों नुनो थाङाबा जों मोननो थाङाबा जों रायज्लायहरनो हाया दा जोंनो मोनथामखौ नांगौ सिम आरो मबाइल ना नोंथां आरो जोंनो इन्टारनेट नांगौ बिनि बेफोर बिसोर मोन मोनथामखौ जोङो मोनबासो जोंनि खामानिफोरा साक्सेस बा मोजां जागोन जों मा नोंथाङा दानिथ' बुंखाबा जेनेबा गोदो नायलाय लो फि-फिसालाफोर गोजानाव फरायबाबो नायलायनो होनबाबो जों मोननो थाङाबा नुनो थाङा दानि जुगाव नोंथांआ बुंखाबाय जेनेबा भिडिअ कलावनो जों फन बा भिडिअ कलावनो जोङो नुनो थाङोबानो जोङो माने बोरै दंबा बोरै मानसिया मोजांना गाज्रि जों मा होनो भिदिअ कलावनो जों नुनो थाङो आरोना नोंथां दा बुहुत जामबुं बुस्थुआ माने बुहुत ओ बायदि बायदियाव बाहाय जायोबा बिदियाव हेल्प होनायबा खामानियाव मोजां जायो आरोना जामबु होननाया माने औ दा आंनि होननायखौबा बोरै मोनदों नोंथाङा माने आंनि बुंनायखौ एसे फोरमायना हरोबा मोजां जागोन आरो ना आं जे गोसोआव फैदोंबा जाम्बुंनि बिसय बा दा नोंथाङा बुंखाबाय जाम्बुआ मा मा सोलियो दा बिनि जेनेबा मा होनो नोंथाङासो बुजाय हरबा जाबाय आरो औ औ
आं माने बेखौनो बुंना सान्दों बिथाङा आंनि जि मोजां मोजां खोथा बाथ्रा फोरमायनानै होबाय आंनि सिगाङाव बा आंनो आं मिथिगौ बे मिथिगौ जेरै सिगाङाव जोङो थाइसे बा थाइनै होनानैसो जों रायलायनांगौमोन दाथ' जोङो गावबागाव रिसार्ज सोनानै रानलनांगोन बा सपनाबो रिसार्ज थाखायो बेफोरबायदि खोथाखौ फोरमायदों आरो सिगांहाय जोङो टेलिफन होननायसो दंमोन जोंनाव स्मार्टफन होननाय गैयामोन बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय आं बहुत गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आरो आं आसा खालामो उनफोरावबो आंखौ बिदिनो मिथिहोगोन बा बुजायनानै होगोन आं माने बिथांनिसिम बेखौ खौ होनानै बहुत माने गोजोननाय जाबाय थाबाय दा बिथांनिसिम बिथाङाबो आंनि फोरोंनायनि थाखाय बहुद गोजोननाय थाबाय बिथांनो
औ औ दे नोंथां
समाबो जाबाय होनोमबालाय दोन्थ'नाय
औ औ औ औागोन
उ